औ खु
औ औ खोनादों
औ औ जों दिनै ओ होनबा नोंथां गेलेनाय बादायलायनायनि सायाव सावरायनोसै।
औ औ थारैनो औ औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ हागोन हागोन थारैनो हागोन औ
गेलेनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओ मा होनना बुंगोन गेलेनाया जोंनि मोनसे देहाखौ राफोद खालामनानै लाखियो गेलेनायखौ जोङो साफ्रोमबो मानसिनो गोनां थार नङा होमबा नोंथां ओ गेलेनाय गेलेनाय बादायलायनाय आरो नों गेलेनाया मोननै रोखोमनि थायो आरो आंनि उनाव सोरबा गावनि फिजिकेलखौ फिट खालामना लाखिनायनि गेलेनाय आरो नोङो माबा मोनसे बे मोजां प्लेयार जानानै गेलेनानै जेनेबा गाव गावनि केरियारखौ लांनायाबो बेबो मोनसे गेलेनायानो नङा होनबा नोंथां गेलेनायजोंबो गोबां गाव गावनि लाइफ केरियारखौ दानो हायो जेरै जोंनि जोंनि नसुंसे जेरावनो जेरैबाय दुर्गा दास दुर्गा बर' हलिचरन नार्जारि मुवा दिनै आइ पि आइ एस एल आव गेलेनानै दिनै गावसोर नि मुं खामायनो हादों बिसोर गाव गावनि लाइफ केरियाराव दिनै हाबनो हाबाय जमुना बर' बिथां अंकसिता बर' बिथांमोना दिनै हिमा दास मोनहा जेरै खारनायजोंनो जेनेबा गाव गावनि मोनसे केयारखौ केरियारबो बानायलां बेयो जों माने बे माने गेलेनायजोंबो जों माने गावनि जिउ राहाखौ दानो हायो आरो। आंनि नुहुरनायाव आरो दा गेलेनायखा अखल केरियारजों लोगोसे गावनि देहाखौबो राफोद लाखियो बेनिखायनो जों सानफ्रोमबो एक्सारसाइस खालामनांगोन आरो गाव गावनि जिउनि थांना थानायाव अब्लासो जोङो बेमार आजार रनिफ्राय रैखाथि मोनगोन। एससे माने बिराद गु एक्सारसाइसखिनि खोथाखौ जों बुंनो थाङोबाथ' खम समनि गेजेराव जों बुं खुरनानै फोजोबनो हाया एक्सारसाइसजों माने गोबां बेनिफिट मोनो आरो नों आरो ने थाब फुंबि लियाव सिखारनानै नोङो एक्सारसाइ माने थारथि थारथि थारटि मिनिट्स फर्टिफाइभ मिनिटसो मानसिया वालक माने थाबायग्लाङोबोला देहानि थाखाय बिराद मोजां आरो आरो जोङो मरनिंनि वार्क जानो हायोबा जोंनि देहानि थाखाय बिराद मोजां बिदिनो गेलेनायाबो माने नों एक्सारसाइसजोंनो एके लोब्बा दङ नङा होमबा? एक्सारसाइस आरो गेलेनाय जेबो नागारलायनो हायो मान खाथि सोमोन्दो थानाय आरो बेफोर बे एक्साराइज आरो माने गेलेनाया नोंथाङा बे बिनि सोमोन्दै सुं थाबै बिबुंथि होनो हागोन नामा गेलेनाय, जेनेबा ओै जिउ राहा दायो बिनि सायाव नोंथाङा सुंद'यै बुंफुरल होनो हागोन। नामा?
औ हागोन नोंथां थारैनो थारैनो गेलेनाया जाहैबाय जोंनि सुबुं जिउनि मोनसे गोनांथार बाहागो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना औ औ थारैनो जों सोलोंथाइजों लोगोसे गेलनाय जोंनि जिउआव लोगोसेयैनो लांफानाया जोंनि गोनांथार बाहागो नङा होमबा नों
औ औ नंगौ नोंथां
गेले ओ सोलोंथाइ एबा फरायनायजों लोगोसे जों गेलेनांगौ जेब्लाबो गावनि देहा देहानि मोजांनि थाखाय जों जेब्लाबो गेलेनांगौ फरायनायजों लोगोसे जेब्लाबो थांफाबाय थानांगौ नङा होमबा गेलेनो? गेलेनायजोंनो लोगोसे जोङो बायदि रोखोमनि जिउ राहा दानानै लानो हायो जेरै जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोल एबा जोंनि हालामाव गेलेनायजोंनो सोरबा सोरबाया दिनै साख्रि मोनलांदों नों दिनै गेदेर मानसि जानो हादों एबा गावनि जिउआव गसंथानो हादों नङा होमबा? गावनि आथिङाव नोंथां औ औ थिग बेबायदि थिग बेबादिनो जोङो जोंनि ओनसोल एबा जोंनि हालामनि गथ' फिसाफोरखौबो उन्दै उन्दै खुदिया गथ' फिसाफोरखौबो गेलेनायाव गोसो गुदुं गुदुं जाहोनो थाखाय जों खावलायनांगौ नङा होमबा नोंथां खोनादोंना औ थिग बेबादिनो गेलेनायाबो जोंनि जिउआव गोबां गोनांथार होननानै आं सानो
औ नंगौ नोंथां
गेलेनायनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि खेला गेलेनाय जों नुनो मोनो जेरैहाय फुटबल काबादि दि नङा होमबा नोंथां औ जेरै क्रिकेट भलिबल हकि बायदि बायदि रोखोमनि आरो गोबां दंबावो दा आं बुंफोरजोबनो हानाय नंला। दा बे बेफोरबायदिनो बेफोरबायदि बायदि खेलाफोरखौ खौ जों गेलेनांगौ आरो राफोद देहा मोदोम सोलेरफोरखौ राफोदै लाखिनो थाखाय जों खेला गेलेनाया गोनांथार होनना आं सानो दा नोंथांमोननि नोंथांमोननि साखाथियाव एबा नोंथांमोननि हालामाव मा मा खेला गेलेनाय खौ नुनो मोनो एबा मा मा? खेला गेलेयो
औ नों नोंथांनि बुंनायखौ आं गनायथि होयो आरो नोंथाङा सोंबाय नोंगौ गेलेनायजोंबो फरायनायजों लोगोसे जों गेलेनायखौबो लांफानांगोन गेलेनाय थायोबा देहाया राफोद राफोद थायो आरो नोंथाङा बुंबाय जोंनि हालामाव बोरैहाय ओ खेल गेलेनायजों मा? खेला गेलेनानै बांसिन जोंनियाव नाम खामायनो हादों होननानै बुङोब्ला मेन जोंनियाव ओ आरसा सारि गेलेग्रा दङ जोंनियाव आर्सारि जाय आर्सारिजों दिनै इउ एस जे इण्ड'नेसिया बेजोंनो ने पाल थाइलण्ड आरिफोराव गेलेनानै फैबाय जोंनि हालामनि ओ न जोंनि न' उसुंसेनि नो आंनि आंनिनो बियादै फिसा आंनिनो निप फिउ जायो जेनेबा बिथांमोना दिनै गेलेनानै दिनै गावसोरनि आथिंआवबो गसं संबाय दिनै ओ बिथांमोना दिनै ओ आर्सारि गेलेयोमोन आरसारि गेलेनानै दिनै गाव गायनि मुंखौबो लाखिनो हा लोगोसे गाव गावनि आथिङावबो दिनै गसंबाय आरो बिथांमोनखौ जि थुलुंगा होदो जोङो जेनेबा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादानो अरायबो बिथांमोन बाहागो लादों आरो बिथांमोनजों बाहागो लानानै आरो बिथांमोनखौ लामा होदों आरो गेलेनायखौ बोरै लांफा फानांगोन होनबा नोंथां बे मोनसे खोथाखौ जों गासैबो गोरों गोराफोरा साननाया मोजां माने जोंनो मोनसे प्लेटफर्म नांगौ जेनेबा प्लेटफर्म गैयाबा गोबां गथ' गथ' गथाइफोरा जेनेबा फंबाय बिनानाव मोना गेस गेलेनो गोसो गुदुंब्लाबो जेनेबा गेलेनो लामाखौ नागिरा मोना जेनेबा नोङो आं फुटबल गेलेनो रोंङो बिनि गेलेनायनि जों बबेयाव कचिं लानानै जों बोरै सिटेट लेभेलनिफ्राय डिस्ट्रिक लेभेल सेन्ट्रेल लेभेल बोरै जों गेलेलांनो हागोन बिनि प्लेटफार्मखो मोना बेखायनो जों इडुकेटेड सानैसो मानसिफोरा जेनेबा सोलों थाइजों लोगोसे जाय फोरा बुहुम फरायसालि बा गोजौ सोलोंथाइ फैलाबाय बिथांमोना माने उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ फोरोंनानै होनांगोन आरो जिबाव बबे बबेहाय फरायबोला कचिं सेन्टार ओ खौ लानानै नोङो मोजां जाङै मोजां गावगायनो गेलेनानै गाव गायनि केरियारखौ दानो हागोन। बेखौ फ्रोमबो ओनसोलनि मानफोरा नांगो गे देर गोलावफोरा जेनेबा जि जायगायाव जेनबा गेलेनायजों जोंनि सारा बर'फोरानो जेनबा गेलेनायखौ मोजां मोनखायो जोंनि सारा ट्राइबेल बर' मानसिफोरानो गेलेनायजोंसो फुराद एकटिभ थाखायो आरो माने बे जि गेलेनानै केरियाराव बे साक्सेस जागोन जाया बेखौ मिथिया गेलेनानै बियो जों बा जिउआव गावनि आंथिंआव गस बुंनो हागोन ना हाया बेखौ जों इक्स प्लेनेसन खालामजोबनो हाया होम बाबो गाव गायनि देहाखौ राफोद लाखिनायखो एस सारा ट्राइबेल मानसियानो बल गेलेयो सोरबा खा माबा सोरबा खारो सोरबा माने बिदिनो गाव गायनि एक्सारसाइसखौ फिथ लाखियो सोरबा क्रिकेट गेलेयो बिदिनो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो आर्सारियानो नाम दांखासिन आरो जोंनि ओनसोलाव
औ औ थारैनो जोबोर मोजां
उन्दै उन्दै गथ'फोरा फुटबलखो गेलेयो नाथाय दिनै प्लेटफर्म गैया जोंयाव कचिं सेन्टार गैया फुटबलनि ओरै जास देहानिखौ फिट लाखि नो थाखाय गेलेनाय जायो आरो माने केरियारखौ दानानै बेजोंदि आं केरियार दागोन बिदिखौ आं नुहुराखै आरो जेनेबा बेखायनो जोंनि ओनसोलावबो मोन फ्रोमबो जोंनि बड'लेण्ड हालामावनो मोनफा मोनफा जुदि ओ कचिं सेन्टार बनायना होनो हायोब्ला डिस्ट्रिक कचिं सेन्टार बेफोराव जों गोबां जोंनि जोंनि बे बे वार्ल्ड जागा जोंनि बे एरियाफ्रावबो जोंबो साफा साफा गेलेगिरि सुबुं सम्पद दिहुननो हागोन होननानै आं सा सानो आरो नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानो जेनेबा बोरैहाय खालामोब्ला जोङो मोजाङै गेलेगिरि सुबुं सम्पद जोंनि हालामाव दिहुनो ओ माने गेलेगिरि बानायनो हागोन बेखौ नोंथाङा सुंद'यै बिबुंथि होनो हागोन नामा?
औ थारैनो हागोन दा एसे सिगाङाव सो नों नोंथाङानो बुंखालांजोबबाय दा अब्लाबो आं जाखि फिनो हायो बेखौ बुंनो लाबाय दा मोजां गेलेनो थाखायथ' जोंनो मोनसे फोथार एबा गेलेग्रा प्लेटफर्म गोनांथि नङा होमबा? नोंथां दा जेराव जोंहा जोंनि हालामाव सासे गोख्रों खेला गेलेगिरि जानोब्ला जोंनो मोजां प्लेटफर्म नांगोन। जेराव जोंनो गेलेग्रा फोथारनांगोन नङा होनोनबा थिग बेबादिनो जों ओ सासे मोजां गेलेगिरि जानोब्ला जोंनो प्लेटफर्मनि गोनांथि था सेथि बाथ्राया बेनो आरो बेनि उनाव जे बेजों लोगोसे जानांगोन जोंनि हालामाव गोसो दुंखांनांगोन गेदेर गोलाव मानसिफोर थानांगोन जेरैहाय बेखौ गेले बेखौ खालाम बेखौ खालामनाङा बिब्दि गोसो दुंखां होग्रा मानसि थानांगोन अब्लासो मानसि एबा गथ' फिसाफोरनि गोसोआ दुंखां होनायखौ दुंखांहोगोन दुंखां मोनगोन होननानै आं सानो आरो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां बुंनायाबो थारैनो
थारैनो जोंनि हादोरावबो गोबां खेला दङ दा बेफोर खेला खौ जोंनि बर' गथ' फिसाफोर गथ'फोरा गोबां गेलेयो गोबां गेलेनो गोसो गुदुं नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ
बे खौनो आं आंनि फार्सेनिफ्राय बिबुंथि लाखिबाय आरो आं नोंथांखौ मोनसे सोंथि सोंनो लादों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
बुंनो हागोन
औ औ नोंथां नोंथाङाथ' मोनथिगौ ना जोंनि हादरनि हादोरारि खेलानि मुं मुङा मा नोंथाङा मिथिगौ ना आरो बेवहाय बेसेबां गेले गेलेगिरिफोर थायो नोंथाङा मोनथिगौ
औ बि खौ जोङो बुंनो थाङोब्लााथ' जों हकि खिखौनो जोङो हादरारि गेलेनाय होननानै जोङो सानो बेयाव सा सा जि जोन ओ गेलेगिरिफोरा बादायलायो गेलेयो बेहाय आरो बिनिनो सा साब्रैया साबसिन टिउदाव थायो आरो सासेखौबो इनक्लुड खालामनानै सा सा जिद'सिम थायो आरो प्लेयार्स बिथांमोनहा गासै फिल्डआव साजेसेया फिल्डआव हाबो आरो बिथांमोनानो जों खौ दिनै गेलेहोनानै जेनेबा बुहुम दरबाराव सिनायदों माने भारत आबो दिनै गेलेनाय बादायलायनाय जोबोद गोख्रों बावैसो सिगां जोङो ओ नैरोजा नैजिद'आवनो जोंबा आइस टिसि आव जेनेबा जोंनिया गेलेनानै देरहासार सात जालांबाय नङा होमबा क्रिकेटा आइ सि सि वर्ल्ल्ड कापाव बेबो जोंनि थाखाय गोख्रों नाजानाय जोंनि हादरनि गौरब बिदिनो बिथां गेलेगिरि फोरा दिनै गेलेनानै बुहुमावनो सिनायजायो बिथांमोनखौ बिराट कलिया सोर जेनबा हार्दिक पान्डेया सोर होनोबा जों जोंखौ सिनाया जानो हागौ नाथाय प्लेयार जायोबा वर्ल्डनि मानसिफ्रानो बिथांमोनखौ सिनायो बिथांमोनखौ मान होयो बिथांमोनादि सासे साफा साफा गोख्रों गेलेगिरि जों जेनेबा हादरनि जानानै जोंबो गौरब होननो हायो जेनेबा बिथांमोननि गेलेनाय बादायलायनायखौ जों जोबोर मोजां मोनो आरो जों नायनोबो मोजां मोनो आरो समाबो बावलांबाय नोंथां जोंहा उनाव खाबु आरो सुजुग सुबिदाखौ मोनोब्ला उनाव लोगो मोनलायगोन नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय
औ औ थारैनो जोबोर गोजोननाय मोनदों आंबो नों बिथांजों सावरायनानै औ औ साबायखर थाबाय हामबायसै
उम